ना नोंथां? खोनाबायना नोंथाङा?
औ-औ नोंथां खोनादों।
आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावहाय रायज्लायनो नोंथांनाव फन हरनाय जादोंमोन।
औ नोंथां रायज्लायनो हागोन आं दा ओरैनो फ्रिसो दंथ'खायो।
औ नोंथां दा आयदायानो जाहैबाय माने बर'फोरनि माखासे गोदोनि माने गेलेनायनि सायाव आरोना। माखासे खेलाफोरनि सायावहाय माबोरै गेलेयोमोन माबायदि मा रोखोमै गेलेयोमोन बेफोरनि सायाव आरोना दा नोंथाङा जायगाय जेनगोरनो ना आं जागाय जेनगोरनो?
नोंथाङानो एसे जायागाय ना होग्रोदो नामा।
आंबो जागायनोसै ना बिदिब्ला बर'नि गेलेनाय होनोब्लाथ' जोंनि बर'फोरनियावहाय माने गोदोनिफ्रायनो गोबां रोखोमनि माने गेलेनायफोर दं नङा होमबा नोंथाङां।
औ नोंथां थारैनो।
ओ बेफोरनि मादावनो जेरै गिला गेलेनाय ओ बाथा गेलेनाय, काबादि गेलेनाय खै गेलेनाय गर गेलेनाय, हाखर खिखर गेलेनाय, दाउला सौज्लायलायनाय गेलेनाय ओमफ्राय आदि दिगा गेलेनाय आसि खोबथेलायनाय गेलेनाय थाखोमालायनि गेलेनाय दैयाव थब्ल'लायनाय गेलेनाय माने गोबां रोखोमनि गेलेनाय दं आरोना। जोंनि बर'फोरनावहाय। होम बेनि मादावहाय माखासे मा खेलाफोरखौ बेखौहाय गेलेनाय खेलाफोरखौहाय जोङो ना गोदोनि समफोरनिखौ दा नुनो मोनलिया आरोना एसे खम जाबाय थेवब्लाबो आंङो एसे बुंथिना होनिसै। जेरै माबा मा होनो ओ जेराव जोङो बैयावहाय जे बावखुंग्रि हाजोआवहाय फेस्टिभेल बा फोरबो जाब्ला बैसागु फोरबोआवहाय बेवहाय जोङो ओ गिला गेलेनाय नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां।
गिलाफोरखौहाय जो हा-हाग्राफोरनिफ्राय लायनाय जायो गिला बेगरखौ। बिनिफ्राय लाबोनानै गेलेफैनाय-गेलेफैनाय जायो आरोना जोंनियावथ' दा नुनो मोनलिया बेयावल' नुनो मोनसै आरो जेरै ओ दाउला सौलायलायनाय गेलेनाय होननानै बुङोब्ला जेनब्ला आथिंखौहाय जेनेबा आखाइखौहाय आथिंजों आथिंखौ हाइ आखाइजों ओरै हमथेनानै लानानै आसिब बिनाव हमथेना लानानै माने ओ सौलायलायो आरोना। सौलायलायनानै बेजों बेजों सौलायलायनानै जाय सौलायलाय होननानै जायनि लास्टआव थाहायो बेनो देरहायो आरोना। थिग बेबायदिनो जेरै आसि खुबथेलायनाय गेलेनाय गोदोनि समफोराव उन्दै उन्दैआवहाय जों नुनो मोनबोदों जे जों बेयाव मोनबोदों जेरै आरसिनि बिसिनि दाब दाब बासिनि नावबारि सिलाबारि गुबुनदाय गुबुनदाय राजानि खर'आ जलांबाय जलांबाय हाल माल खुसिनि खााल होनलायनानै जाय आखाइयाव खुसिनि खाला गैले बे आखाइखौहाय खोब खोबथेनानै लानांसिगौ आरोना बेफोरबायदिनो जों गेलेनाय नुने मोनबोदों आरो लोगो मोनबोदों आरो ना जेरै ग'र गेलेलायनाय जेरै काबादि गेलेनाय खाबादि गेलेनायावबो जेरै खाबादि गेलेनो थाखाय जोंहा मोनसे लांदां गुवार फोथारनि गोनांथि नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
औ बेनिफ्राय जोङो बेवहाय राउन्ड मोनसे माने न' बानायनाय जायो नङा होमबा नोंथां जावनानैहाय सिमा बानायनाय जायो जेरै बरग' दब्लाय बायदि ओमफ्राय गेजेरावहाय जोङो सिमा सिमा होस'यो आरोना बेनिफ्रायबो गुबुन फारसेनि न'आ आलादा ओेरै जोंनि गुबुन फारसे नि नङा आलादा बेबायदि ओमफ्राय बिदिनो खाबादि खाबादि होनानै जाय मानसिखौहाय गुबुन न'खरनि मानसिखौहाय दांनानै सिमासिम फैनो मोनोब्लाथाय बै मानसिया थैबाय आरोना बिनिफ्राय बे मानसियाहाय जाय मानसिया गुबुन न'खरनिया बेयाव दांनानै जे जे सिमासिम सौफैनो हायाखै बिसोरखौ हमथाना लाखिबाय होमब्ला बे थैेलायबाय आरोना बेबायदिनो गेलेयै गेलेयै गेलेनानै जायनि न'खरावहाय मानसिया गासिबो थैजोबो बिसोरो जेनो आरोना
औ
आरो बेफोरबायदियैनो आरो नोंथाङा सेलथाव गावलायनानै गेलेनायखौ खोनफेर खोनाफेरदों नोंथाङा
औ नोंथां थारैनो
बेफोरबो मोनसे गोदोनि बर'नि खेलाफोर नङा होमबा नोंथां जेरै सेल्थावखौहाय उन्दै समफोरावहाय सेल्थावखौहाय औवानि जे माखासे औवा दाालायफोरजोंहाय बानायनाय जायो जोङो औवा बारियाव थांनानै बेखौ दानस' दानस'नानै लाबोयो दानस'ना लाबोनानै जखानि दानस'ना लाबोनानै जेरै जामबु फिथाइ जामबुथ माबा जामबुनि बिबार जे बिबार बारजेननाय नङा होमबा नोंथां ओमफ्राय बिनि ओमफ्राय बे जे मा होनो गरानिखौ मिथिगौ ना नोंथाङा गरानि फिथाइखौ
गरानि फिथाइ बेखौ जोंनि ओनसोलाव गुबुन बुङोबो जानो हानाय नोंथां
गुबुन औ गुबुन होनो खोमा जोंनियावहाय गरानि फिथाइ होनो बेजोंहाय गावलायलायनाय गेलेयोमोन आरो बिनिफ्राय जेराव काप प्लेट गेलेनाय काप प्लेट गेलेनायखौ नोंथाङा खोनाफेरदोंना
औ
औ जेराव खाफ्रा खेला जेराव मोनसे थोबसे बल बानायनाय जायो जिनि फिसानो बेनिफ्राय खाफ्राफोरखौहाय माने खल देखावनानैहाय माने बेखौहाय बिदिनो दसथा बा बिसथासो जाबनानै खुबैख्लायलायो आरोना खुबैख्लायलायनानै जेराव जै खुबैख्लायनो हाबाथाय खारलाजोबो आरोना बै जेनाखि माबाग्राफ्रा बिसोर खारनानैहाय बे बलजों ओरैबा ओरै खुबैलायनानै बे मानसिनाव फोनांनो हाब्लाथाय बे मानसिया थैबाय ओमफ्राय बिनिफ्राय बै फोरोंनो हायालासे गासिबो खाफोरखौ जाबखांनो हायोबाथाय देरहानाय बेफोरबायदि अनेक रो खोमनि माने खेलाफोर जोंङो नुनो मोनबोदों आरो ना जेराव नारें जुमब्राजों बल गेलेलायनाय जेराव हांसो हमनाय खेला हांसो हमनाय खेलाखौ जोंनियाव दाबो बैसागु फोरबोफोरावहाय नुनो मोनो जे मेगन खाथेनानै दैहु बुग्रुबनाय आरो ओ थालिर बिफाङावहाय गाखोलायनाय नङा होमबा नोंथां बे बे फोरबो जोंनि बर'नि माखासे खेलाफोर दा नोंथांनि गामि एबा ओनसोलफोरावहाय मा मा रोखोमनि माने खेला फोर गेलेनाय जायोमोन आरो माबोरै माबोरै गेलेनाय जायोमोन नोंथाङाबो आंनो एसे बुंथिनानै होनो हागोन ना‌ नोंथां
औ नोंथां हागोन नोंथाङानो बुंबो खाबाय खेलानि सोमोन्दै मोजाङैनो बेबायदिनो नोंथां दा बुंनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो ओ नोंथाङा जे दासो मख'बोदों काप-प्लेट गेलेनाय ओ बे खौ माने जोंनि ओनसोलाव जों ओ उन्दैयावहाय गेलेनो मोननायाव जों बे खौ माने ओ दुब्बा गेलेनाय होनना बुङोमोन ओ माने जोंनि ओनसोलावहाय ओ बेखौ ओ माने जोंनि ओनसोलावहाय गन जे औवानि गनफोर ओ बे खौ जों फिसा-फिसा बेबायदि दानस'ना लायोमोन दानस ना लानानै बेबायदिनो जि-जिनि बा बायदिसिना कागजनि माने थफ्ला जुनानै प्लास्टिकजों बा जिस्रि गिजिफोरजों बेखौ बल बानायनाय जायोमोन। बेबायदिनो मोननै टिमनि गेजेराव बेखौ गेलेनाय जायोमोन। ओम ओ मोनसे टिमा जेब्ला बल खुबैगोन अब्ला मोनसे टिमाहाय गुबुन मोनसे टिमाहाय ओ बे माने जाबनाय खामानिखौ मावोमोन आरो ओ बे खौ जोंङो ओ माने बे बलखौ बुबथानो थाखाय जों जि सेन्देल गानो ओ बे सेन्देलखौ जों माने बुुबथाग्रा माने मह रै बाहायोमोन आरो बेखौ माने आखाइजों दांबाथाय माने जायबा आखाइजों दा दांगोन बे बलखौ बे सुबुङा आउट जायोमोन। औ बेबाय दिनो बेजों लोगोसेनो गोमब्रि फिथाइ हाखर खिखर जे बुङो
औ नोंथां
औ औ बेखौबो जों माने उन्दै समावहाय बेबायदि गेलेबोनो मोन्दों। ओम बेखौबो जोंङो हाखर खुरनानै लाग्रोयो हायाव ओ ओ मोनसे लाइनाव बाथा हाखर थायो नामा मोनबा
औ
औ अ बे हाखरखौ ओ बे हाखराव जों माने गेलेनो थाखाय ओ गुबै जों गोमब्रिब बिफांनि फिथाइ जायखौ गोमब्रि फिथाइ होना बेजोंनो गेलेनाय जायोमोन ओ खायसे खायसे ओनसोलावहाय बेखौ अन्थाइजोंबो गेलेयो नामा
औ औ औ
औ नोंथां औ नोंथां माने बे-बे खेलाखौहाय जेब्ला गेलेयो अब्ला ओ माने ओ फाराग मोनसे हाखरनिफ्राय बे फिथाइफोरखौ बा अन्थाइफोरखौ बहननानै माने दस्रा दस्रा माने गुबुन जि हाखर दं बेवहाय माने रानलाङो रानलांनानै ओ माने जाय हाखरावहाय बे हाखर खरसे खालिनि सिगाङावहाय बे बे माने गोमब्रि फिथाइ बा अन्थाइफ्रा जोबोब्लाथाय ओ बे लांदां हाखरखौ दांनानै माने बै मोनसे हाखरनिखौ माने बेनि सिगाङाव थानाय हाखरनिखौ माने जों गुथिफोरखौ मोनोमोन आरो दा बेगरफोरखौ औ बे मोनसे जोबोर मोजां गेलेनाय बेजों लोगोसेनो गर गेलेनाय बे गर गेलेनाया जोंनि उन्दै-उन्दै ओ हिनजावसाफोरा आथि जेरावबो जोंनि बर' गामिफ्राव जों बेखौ गेलेनायखौ नुनो मोनो ओ बेखौ जों अन्थाइजों गेलेनाय जायो फिसा फिसा अन्थाइखौ बुथुमनानै खायसे फ्रा गेलेयो गरबा अन्थाइ लानानै खायसेफ्रा गेलेयो जिथा अन्थाइ लानानै
औ
अ नोंथां ओ बेबायदिनो ओ आथिखालाव जे गत ओ उन्दै उन्दै हिनजावसाफोरखौ जों रेडि जोंनिथिं रेडि होननानै बुङो बेखौ
औ
काबादि बायदिनो मोनसे गुवार फोथारनि गोनांथि ओ बेवहाय जों ओ खदालजों बे हाखौहाय बाकस हरावहाय जावनानै लायो ओ जेराव
औ
माने खथा खथा बेजों लोगोसेनो ओ जि नेग्रा बेवहायबो मोननै टिम थायो ओ नेग्रा नेग्राफोरनि थाखाय माने जों आलि महरनि माने ओ ओ मा होनगोन बेखौ साइद साइद दाननानै औ सिमा माने आयथिं आयथिं गाजानाय जखानि बेबायदि माने ओ दाननानै लायो आरो।
औ।
औ माने जायोबा माने खारगोन नेग्राया बे हाखर से-सिमानि गेजे-गेजेराव थाबाय आरो खारग्राया माने बाखसजों खारलाङो आरो।
औ औ।
औ नोंथां जायोबा दांजागोन बेनो माने आउट जाहैयो। बिदिब्लाथ' नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय।
औ नोंथां समाबो जाबाय दे नोंथांजों जों माने गेलेनायनि सोमोन्दै सावरायनानै माने नोंथांनिफ्राय माखासे गेलनायनि सो सोमोन्दै मिथिनो मोननानै आंबो जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ नोंथां ओ थारैनो नोंथांनिफ्रायबो ओ गोदोनि जे बर'फोरनि गेलेनाय बे गेलेनायखौथ' जों आथिखालाव नुनो मोनला नालाय ओ
औ नोंथां उम।
अ ओ माने सावरायनाया जोबोद गोनां होननानै सानजानाय मोनसे आयदा बेनिखायनो नोंथांनिफ्राय मोनथिनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय।
औ नोंथां औ दे बिदिब्ला गोजोनथोंसै।
नोंथाङा फनखौ दानहरनो हागोन ना नोंथां?